हेलौ नों
अह नोंथांनिसिम आंनि ओ रावा खोनाहैदों दा ना?
औ औ मोजां खैना फैदों।
औ दे ओरैनो मा खालामदों नोंथाङा?
दं जिरायना ओरैनो।
औ औ ओरैनो खबरफोरा मोजांबा?
औ मोजां नोंथांनियालाय?
आंनाबो बिदिनोसै दे मोजायै दंथ'यो बोथोराबो गरम ना। उम उम होमबा नोंथां हो औ नोंथां दिनै ओ औवानि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा?
औ औ नोंथां सावरायजागोन।
ओं होमबा आं नोंथांनिफ्रायनो एसे मोनथिग्रोनो लुबैबायदि औवाया बेसेसो रोखोमनि थायो?
ओ नोंथां ओरैनोथ' मोनथिनायावथ' आं माने मोनथामखौ मिनथिगौ आरो। जेरै औवा गिदिरखौ भुरका औवा होननाय जायो। ओ‌ बिनि दुइसिनखौ माने थाइ औवा ओमफाय जाथि औवा होना मिनथियो आरो।
औ औ औ ओरैनो औवाया बिराद ओ खामानियाव फैयोना ओरैनो खामानियाव फैया?
ओ औवायाथ' गोदोनिफ्राय सोलिखानाय नङा होमबा नोंथां जेरै जोंहाथ' औवाज जों जोङा न'बो खालामना थानो हायो जेरै बेराबो हेब नो हायो जोङो जेरै मैगं थाइगं बा आबादनि जायगायाव जोङो बेराबो होनो हायो औवाजों।
औ औ
औवा औवा गोरानखौ जों माने ओंखाम ओंख्रि संनायावबो जोङो बाहायनो हायो। जेरै जों औ औ जेरै जोंङा जेखाइ, खबाइ हुखेन, हुलाबारि, हासिब बेफोरबायदिखो जों माने औवानिफ्राय बानायनो हायो आरो।
जेखाइ खबाइफोरखौ ओरैनो गोरान औवाजों हेबनाय जायो ना माने ओरैनो गोथां दानब्रबनायजों हेबनाय जायो?
ओ औवा गोथां माने इसे रानाय आरो ना। ओम औ माने रानायजों माने मोजां जायो होनना मिन थियो आरो बानायग्राफोरनिफ्राय।
उम होमबा नोंथाङा ओरैनो दा औ।
औ।
माबा होननो सानदों नोंथां?
दे नोंथाङानो बुंग्रोदों नामा नोंथाङा माबाफोर सोंनो नागिरदोंमोन खोमा।
अ जाथ'सिगोन दे नोंथाङा माबाफोर सोंनो सानोब्ला
औ। ओ नोंथाङा जेनेबा औवाजों जों मा मा खामानियाव बाहायनो हायोबा औवानिफ्राय जों मा मा खालामनो हायो नोंथाङा मोनथिगौबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओरैनो औवायाथ' जोब खानायाव फैयो दा। जेरैहाय जोङो बेरा हेबो जेखाइ खबाइ नोंथाङा फोरमायनाय बायदियैनो जेखाय खबायाथ' दं खायोआनोखा आरो बेरा आरो दाला
औ।
खादाफोर बिदिनो गोबां ओ आरो गेलेग्रा मुवाफोरबो गेलेग्रा मुवा माने मोनफा मोननै बुस्थु ओंखारो आरो ना। जेरै आरो बैसागुआव दामनाय ओ थरखा।
औ।
बेफोरबो जायो। आं जोंनि ओ मा होनो इखौ आरो जों औवानिफ्राय ओ औवा मेवाइबो मोनो।
औ औ।
औवा मेवाय जेखौ जोङो ओ अनलाफोराव संना जानो हायो। बा आरो बेदरजोंबो फ्राय एवना जायो।
औ औ।
ओरैनो नोंथांमोननिखै औवा मेवाइखौ मा मा ओ रोखोमनि जानाय जायो।
ओ ओ नोंथां ओरैनोथ' जोंहाबो अनला ओंख्रिखोनो जानाय जायो जोंनिथिंबो। जेरै खायफाया माने मोखैबो बानायना दोननाय जायो। ओ
ओम ओ ओ।
खायफाया माने हुनो खायफाया एसे सिखाजों दानफ्लेनाय जायो आरो उनावहाय जेरै अनला ओंख्रिबो संना जानो हायो जों बेखौ मोखैयै।
औ औ होमबा आं एसे ओ मिथिनो लुबैदों दि अनलाखौ नोंथांमोननि ओ गामिखि बोरै संनाय जायो नोंथांमोननि थानायखै बोरै संनाय जायो इससे फोरमाय ना होदो नोंथां।
औ औ। जेरै जोंहाथ' अनला संनो होनबाथ' जोंहा अन अन गुन्दै नांगौ नङा होमबा नोंथां। जेरै जों माइरंखौ एसे माने सोमब्रमना दोननाय जायो। ओ खायफाया सुनानै इदि दै सर' होनायबो जायो। जेरै जोंनिखैहाय ओरै जोंहा माइरंखौ एसे सोमना दोननाय जायो सुनानै। बेखौ दसे सोम सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सुफिनना लानाय जायो आरो ए से दै सर' होनानै ओ आथिखालावथ' जोंना ओ जेरै ग्रेनडारावसो हुननाय जायो नङा होमबा नोंथां। जेरैथ' धिंखियाव देनायाबो एसे खम जाबाय। दिनै जोंहा औवानि औवा मेवाइनि जोंहा औ औ औवा मेवाइनि जोंहा अनला जानो थाङोबाथ' जोंहा खायफाया माने मोखैबो खालामना जायो खायफाया बा ओ खारैजोंबो जानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
जेरै जोंहा माने औवा मेयावखो माने दानखांनानै जोंहा माने
बेनि माने बाख्ला थायो नङा होमबा बेखौ जोङो मो जाङै बोखारनानै दैजों मोजाङै जों सुना लानाय जायो बेनि उनाव जोङो मैखौ हाना लानाय जायो आरो ना एसे खायफाया एसे रोजा रोजा हानायबो जायो खायफाया एसे पाथ्ला पाथ्लाबो हानाय जायो आरो। बेखौ हानानै जों माने खारैनि अनला जायोबाथ' जोंथ' बेखौ खारायजों रहायना लाग्रोनाय जायो औवा मेवाइ
औ औ औ
एसे र रहायखांनायनि उनाव जोङो एसे दै होबावनानै बेखौ माने गोदौ होनोनानै जों अन गुन्दैखौ होनाय जायो आरो देखांनानै जेरै गुन्दैआव जोंहा बानलु ओ सामब्राम गुफुर ओ बेनिफ्राय जाब्रां बेफोरबायदि होनानै देनाय जायो आरो। हाइजें बेफोरबायदिखौ होनानै।
ओरैनो औ अनला जानायाव मा बेदरजों थावसिननाय मोनो नोंथाङा अमा दाउफोर आरो ओ नोंथांमोननिखै ओरैनो मा माजों जानाय जायोबा
ओ दाउजों बांसिन जानाय जायो नोंथां।
अ ओमफ्राय ओ नाजों जानायखौथ' खोनाफेराखै खोमा दा ना?
नाजों जानायखौ ना नोंथां? ओहो ओहो नोंथां आं नाजों बेफोरबायदि मोनजाफेराखै। बा जोंथिं ओरै बांसिनै जोंहा अमा बे दर बा लकेल दावजों बेबायदि संनाय जायो आरो।
अ अ उम
नोंथांमोनथिं नाजों जाखांबाय नामा?
आंथ' खोनादोंसो नाथाय गो दिनैसिमबो मोनजाफेराखै। ओखायथ' आङो। सानदोंखि मा नोंथांमोननिखै जाबाय बायो नामा होननानै माने सोंदोंमोन।
औ औ
उम
ओ नोंथांमोननिथिं जेरै जों औवानि सावरायदों नङा होमबा नोंथां? जेरै नोंथांमोनथिं औवाजों मा मा बानायनाय जायो बा मा मा बानायनाय नुनो मोननाय जादों नोंथाङा?
ओरैनोथ' जोंनि साइडआव एथ'बां माने माने गामि गोलैया नालाय
औ
ओ बारा बिदि औवाजों बानायनाय बुस्थुखौ नुनो मोननाया गोबाङैनो खम जाबाय।
औ औ
ओम ओरैनो आङो एसे बाहेराव थाङोबाथाय तरजा बेरा हेबनाय
औ
माखासे धर दरजा हेबो ना दर्जाबो खालामो आरो उम माबा मोनसे र' बै माइ दोनग्रा दि थायो दुलि औ औ औ। बेबो आरो उम माखासे आं माने दा फैजोबस्लाबासै माने आ खुगायाव उम बेखिनद'खौ माने नुनो मोन्दों आरो आं।
औ गोदोथ' जों आबै आबौनिफ्राय मोनथिनायबा जों जोंनि न'खराव जोंबा जों नुफेरबोनाय गोदोथ' माने दंफांनि बेफोरबायदि उन्दुनाय बिसिना गैयामोन नङा होमबा नों थां बांसिंयै जोङो औवानि माने सस थ'गिना नैबे बायदि माने बानायनानैसो बा लानायखौ बा उन्दुनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो औवा
ओं ओं उम।
औ आथिखालावथ' जोंहा औवानि दरसायाबो खम जानो हमबाय नङा होमबा नोंथां?
ओं ओं दंफांनिसो बांसिन खालामो खायसेया ओं एल'मिनि यामनि।
औ।
उम उम।
औवायाथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय नङा होमबा नोंथां आबै आबौमोननिफ्राय जेरै औवा नङाबा जोंनिया माने खामानि जाया होननानैबो बुंजायो आरो। दाथ' गायनाय फुनाय दिनावबो जों माने खोथिया फुनायावबो जोंनो औवानि आरौ खौबो जोनो नांखागौ।
ओं ओं ओं ओरैनो नोंथांनि नोंथाङा मोजां मोननाय खामानिया मा?
आं मोजां मोननाय जेरै नोंथां औवानि नामा? औवाजों बानायनाय खामानि ना ना
नोङा ओरैनो जायखिजाया बेलेग जायनेखि नों खालामना मोजां मोनो जेनाखि ओ खायसेया रोजाबना मोजां मोनो खायसेया खामानि मावना मोजां मोनो इफोरबायदि नोंथांनाव माबाफोर मोजां मोननाय दं नामा?
औ औ दङ नोंथां आं बांसिनै आङो माने न'नि खामानिखौ बांसिन मोजां मोनो ओ थाग्रा खथा जेरै साखोन सिखोन खालामनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बेनि गेजेरजों माने मोसानाय बेफोरबायदिखौ माने मोजां मोनो आरो आंनि गोसोआव बांसिनै।
अ' अ' अ' औ उम।
ओ नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा?
आंनियाबोथ' दा ओ मेथाइ रोजाबनायानो मो जां मोननाया। आगैनि ख्रुइ आरो एफा एनै खामानि मावनाय
औ।
उम उम आमफाय
आइजोफ्राथ' न'नि बांसिन खामानि। आइजोफोरनियाथ' बांसिन खामानि मावनानो मोजां मोनखायो।
औ औ औ। आमफ्राय ओरैनो नोंथांनाव दा थानायाव ओ औवाजों हेबनाय नाय माबा बुस्थु दं नामा नोंथांनियाव दा माने नोङो मख'नो हानाय दा?
औ औ औ जेरै ओ बै दाउ बा जों हांखो जोबो नालाय बेखौ जों माने जोंनि ओनसोला माने ने ख'खा होननानै जों माने मोनथियो आरो बेखौ।
अ नेट बायदिया?
औ माने औवाजोंनो औवाजोंनो फल'बो होनना
अ फल' औ औ फल'
बेखौ माने जोंनि जायगायाव बा जोंनि ओनसोलाव बेखौ माने बांसिनै नुयो आरोना? हाइजें हेबखानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोंहा बै ओ खादा होननानैबो मिथियो, नङा होमबा नोंथां? जेरै जोंहा गोबोरखिबो गारनाय जायो जोंहा जाबोर जेंगाबो जों गारनाय जायो। बेखौ जोंनि ओनसोलाव नुयो ओरैहाय दाला सान्द्रि नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बुङो आं बेखौ मोनथिला जोंनि ओनसोलाव जेरै दाला सान्द्रि होनना जों मोनथिनाय मोनो बेखौ जोंनि जायगा औ औ औ जोंनि ओनसोलाव बेखौ माने नुयो आरो ना।
ओम ओम होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओमफ्राय आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो आं मोनथियै खोथाफोरखौ मोनथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय औवाजों मा जायो मा मोनो आं जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
आंनिफ्रायबो नों
औ दे होमबा।
बिदिब्ला नोंथां।